हेलौ नोंथां नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
दे नोंथां बिदिब्ला जोंहा फोरबोफोरनि बागै सावरायदिनो नामा?
औ जागोन दे नोंथां
नोंथाङा फ्रि दा?
औ नोंथां
फोरबोफोरा जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथार फोरबो सुखु गोजोन रंजाखांयो ने नोंथां
औ नोंथां
उम नोंथाङा फोरबोनि बागै मा मा मिथिगौ ना
ओ आंबो फोरबोफोरखौ जोबोद मोजां मोनो नोंथां ओ जों जोंनि लोगोफोर एबा न'खरफोरजों जयैनो फोरबोफोरखौ रंजानो हायो एबा फालिनो हायो नोंथां फोरबोफोरा जोंनि गेजेराव रंजा खांनाय आरो खौसेथि लाबोयो नोंथां
औ सैथो नोंथां थारैनो जोंनि भारत हादराव गोबां फोरबोफोरखौ फालियो जेरै बर'नि बैसागु हलि दिवाली दि बर'दिन दुर्गा फुजा हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोआनो गाव गावनि दोरोङारि फोरबो थायोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि हादोराव गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरबोफोर फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो दा नोंथाङा बबेफोरखौ साबसिन मोजां मोनो नोंथां
हेल' खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां
आं बुंनो सानदोंमोन दि आं जोंनि बर'नि गाहाय फोरबो बैसागुफोरनि साबसिन मोन मोनो नोंथां नोंथाङालाय माखौ साबसिन मोनो नोंथां
अ आंबो जो जोंनि बर'नि औ नंगौ नोंथां आंबो जोंनि बर'निनो गाहाय फोरबो जेरै बैसागुखौनो साबसिन मोनो नोंथां। बैसागुखौ जों बर'फोरा थारैनो जोबोद गाजा गोमजा आरो रंजा बाजायै फालियो। बैसागु फोरबोखौ बोसोर गोदाननि सम एबा उदां बोथोर सफैजेननाय सम समाव फालिनाय जायो नोंथां बे बैसागुखौ बर'फोरा जोंनि हादरनिनो आंगु दामजुफोर जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना जाबख्रिं आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि दामग्रा लानानै गावसोरनो खौसे देंखो रोजाबनानै खौसे मोसायो रंजायो। बयबो जोंनि बर' आंगो गाननाय जोमनाय जेरै हिनजावफोरा दख'ना गानो। आरो हौवाफ्रा आर'नाइयाव आर'नाइ गामसा गाननानै
गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला बर'फोरा बुरै बयबो गाजा गोमजायै रंजायो बैसागु फोरबोखौ बर'फ्रा सान स्नि सानहालागै रंजायो नङा होमबा नोंथां
स्नि सानालागैथ' नंजायोमोन नाथाय दानि बैसागु आरो गोदोनि बैसागुनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ गोदोनाथ' गोदोनाथ' स्नि सानमोन ना नङा होमबा नों आरो खोनानो मोनदोंमोनदि गोदोनि औ खोनानो मोन्दोंमोनदि गोदोनि समाव बर'फ्रा दानसेहालागै रंजायोमोन बोसोर गोदाननि सम एबा बैसागु बोथोराव बयबो उन्दैफोरा देरसिन उन्दैफोरा देरसिनफोरखौ मान होयोमोन आरो नोंथां आरो न'खरनि मानसिफोरजोंबो जयैनो सम बारो हरोमोन नोंथां।
औ
नाथाय दानियाथ' बिदि गोबां खम नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
खम नुनो मोनबाय नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
औ। बे मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुखौ जों माला फालियोमोन दे।
बैसागनि जेनेबा बैसागु जायैनि सि सेथि सानाव जों फालिनाय जायो नोंथां।
बैसागुनि आगु एबा बैसागुनि सिगां सैथ्र' मार्चनि लास्ट खालि मोसौ बैसागु जायो होननानै नोंथां मोसौनि बैसागु बैसागुआव जों मा मा खालामोमोन नोंथां फोरमायनो हागोन?
ओ जोङो मोसौनि बैसागुआवहाय ओ जोंनो जेनेबा गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ आरो नोंथां जेरैहाय जोंनो रायदों नांगौ आरो रायदों आरो मोखोना बिबार बिनि उनावहाय लाव फान्थाव आरो आरो बेफोरखौ जोङो ज' हानानै बु थुमनानै लायो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे दोलोजोंहाय माबानानै औ औवाजोंहाय जोङो हेबनानैहाय बेफोरखौबो ज' खाथुमनानै लायो।
उम।
बिनि उनाव जोङो मोसौ गलियाव थाङो थांनानै जोङो। बे साराय खिथुनि बा थौ खिथुनि हांगारखौ जोङो औ बेखौ जोङो हांगारजों औ थाव गुबैखौ जोङो लगायनानै
औ लगायनानै जोङो माने नोलो मोनथाम समान हासुनानै लायो आरोना बेखौ जोङो मोनथामजों ज' खाथाबनानै बे मोनथामजों जोङो बे थाव गुबै आरो हांग्रा लगायनायाव जोङो बिदिनो थुनानै जोङो मोसौनि बिखुं गंसे एबा मोदोमबावसो फुनो आरोना ओमफ्राय बेनाव जोङो जोंखांनानै जों बे मोसौ मोसौखौ खोखांनानै लाङो बाहेरायावहाय थांनानै जोङो बे आाव फान्थावआवबो जेनेबा मोसौ थ लाङिनि सिगांनो जोङो बेखौ थुगोरो आरो ना जेनेबा न'नि खना उखुम खना खना थुयो आरो
थुयो।
औ आरो बाथौ खना खना थुनानै दोनो आरो। जेनेबा ओंखाम संग्रा खना बबबा बायेरा गलि मोसौ गलि न'नि गलि बायेरायाव आरो लामायावहाय जों फं मोननै गायो आरो दा बेवहाय मोनफा मोनफा थुनानै दोननाय जायो आरो बेनाव जोङो मोसौखौहाय जोङो होलाङो मोसौ होलांनायाव जोङो गोबोरखिखौहाय खादा बोराय एबा गय जबोद बोराय आरो बे माखासे लाव फान्थाव एबा मोखोना बिबार रायदों आग्लायनायखौ जोङो बिदिनो खादा बोराइयाव लानानै लामाफ्राव गारो एबा खरबआव बारनानै दोनो आरो बे मोसौखौ जोङो होलाङो आरोोना होलांनानै जोङो मोसौखौ जोङो माने होलांबाबो जोङो लौथिजों बुनो मोनो आरो ना माने
औ माजोंथ' बुयो।
औ जों बे मोसौ बुग्राखौथ' दग्लि होनो बेजों बे जौथि बायदि मोनसे औ देग्लि जिबसबां औ बेजों जोङो
बि
औ बिनि दालायखौ लानानै
जालायगनो खोनानो मोनदों बे दिग्लिजों गोदोनिफ्रायनो फोथायबायोनाय आरो गोदो आबै आबौ आजै आजौमोननिफ्रायनो ओ बे दिग्लिलि जि बिफांजों मोसौखौ बुबबाथाय मोसौनि बेरार आजारफ्रा खारो होननानै नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरो जोङो बेखौ होलांनानै जोङो दैयावहाय थुखैहैयो औ औ नोंथां बिनि उनाव जोङो मोसौखौहाय
खोनासंबाय नोंथां बे मोसौ थुखैनायावदि मोनसे सल' दंना बे सल'खौ मिथियो नामा नोंथाङा?
औ मिथियो नोंथां
मिथियोबा एसे फोरमायना होदो दे लाव जा फान्थाव जोलायनाया
औ ओ जों मोनसे मोसौ थुखैनायाव सल' खनलाङो एबा मेथाइ रोजोबलाङो बे बेयो गोदो गोदाय जोङो खनलाङोमोन आरोना जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर थाइबाय था बिदिनो बोसोर बोसोर आजायबाय था होननानै जोङो होलाङो आरोना नोंथाङा जाहाथे बोसोर बोसोर जेबो बेमार आजार दा फैथों एबा जेबो दाजाथों होननानै होननाय जायो बेफोरखौ आरो जोङो बिनि उनाव मोसौखौ जोङो हगारनानै दोनो आरोना जेनेबा बिदिनो दैयाव थुखैखांनानै आफ्राय बिनाव जोङो बेलासियावहाय लाबोनानै लाबोना मोसौखौ होनानै लाबोनानै जोङो गोदान बोसोर गोदान दिरुं गोदोनायाव गानोहोजोबो आरोना
औ नोंथां
औ नोंथां
उम नोंथां मोसौ गदि फाख्रा सिख्रा जेरै गोसोम गाब जाहोयो बियो मानि थाखाय मानि थाखाय गानहोयो मिथियो नामा?
अ औ औ मिथियो नोंथां बे गाब गानायानो जाबाय मोनसे माने बिगुराव जाहाथे मोसौनाव जेबो एबा बेमार आजार साबफायनि थाखाय एबा बोसोराव नांनाय माबाफोर गाज्रि मोजांफ्रा जेबो नाङिनि थाखाय बे बेखौ थुनाय जायो आरोना मोसौनाव
अ
औ नोंथां
ओमफ्राय नोंथां बिनि उनाव ओम बर'फोरनि साथ थिथि मैगं जानायनि बागै नोंथाङा फोरमायनो गोनां हागोन ना हाया साथ थिथिखौ जों माजों जानोबा साबसिन मोनो जा अमा बेदर ना दाउ बेदर?
जोङो बे साथ थिथिनि मैगंखौ जोङो जेनेबा बैसागुनि जोबथि दान एबा स्नि दानहालागै जानाय जायो आरोना बे मैगं बे मैगं थाइगंखौ ओ बे बेखौ खायसेया ओरैनो गोजा जायो एबा खायसेया माने बेदर फोरजों जायोबा गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरोना
उम साथ थिथियाव स्नि था मैगं दं बे मैगंफोरनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां मैगंफोरनि मुङा
औ हागोन नोंथां जेरै सिब्रु दङ ओ ओमफ्राय मै मैफ्राय दङ बिनि उनाव दिंखिया दङ। खिफि बेन्दों दङ लाफा सायख अन्थाइ बाजाब
औ
आरो जेरै मानिमुनि दङ जेरै जारि दङ। आरो नेरसिं बिलाइ दङ। आरो बुरि थखन दङ बायदिसिना दङ आरोना।
औ ओमफ्राय मइेनलि थालेर फस्लायालाय नोंथां?
औ औ औ थाराइ दङ थालेर फस्ला दङ।
थारै उम ओमफ्राय नोंथाङा स्नि थिथि मेगंखौ जानो गोथाव मोनगोना मोना?
दा बेखौथ‌' जाबाय थानाय जाया नालाय नोंथां माने बेबो मोनसे
उम नेम एबा मुलि होननानै मुलि होननानैसो मिथियो औ। गो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बेदि बर'फोरा बिदि मा होनो हाग्रानि बिफां लाइफांनि बिगुर फिथाइ सामथाइ बिलाइ बेफोरबायदि जानायनि थाखायनो बर' फोरा थाग्रा जायोमोनो बि नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि बु मा बिफां लाइफांफोरनि माबा जानानै हाग्रा बिलाइ माबा बिबि माबा एम एम्फौ एनला जायखिजाया बिदि खिफिबेन्दों मुलि बिसोरथ' मुलि हारिनि लाइफां नालाय। बे मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ जानानैनो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो थाग्रा आरो।
औ नोंथां ओ दे दे नों थां ओमबा जाथ'सिगोन नामा टाइमआबो जाबाय समाबो जाबायमोन।
साबायखर थाबाय नोंथांजों रायलायनो मोननायनि थाखाय गोजोन्थों।
जागोन नोंथां।